खुलुमबाय औ नोंथां खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन? अ नोंथाङा आङो ओरैनो दङ आङो नोंथां।
औ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांमोनजों जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो कल खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
अ नोंथा दे सावराय नोंथां आं बिदिब्ला
अ आं जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि अनला मेवाइ दाउ नि बागैसो सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ।
अनला मेवाइ आरो दाउखौ संनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो नांगौ माइरं। आरो दाउ बेदर दाउ बेदरा जाहैबाय जोंनि न'आव फिसिनाय दाउ नङाबा जों बाजारनिफ्राय बायनाय दाउ दाउ ब्रयलार फोरजोंबो संनो हायो। नङाबा न'आव फिनानै दोननाय दाउदिसि दाउला खासि बेफोरजोंबो संनाय जायो। आरो गिबियावनो नांगौ मेवाइ मेवाइखौ जोङो ओं। बाजारनिफ्रायबो मोनो आरो खायफा खायफा न'आवबो जेब्ला माबाफोर दङ'बा जों न'निफ्रायबो लाबोनो हायो। जों सिगाङो माइरंखौ दसे समनि थाखाय सोमना। दोननोसै जेब्ला माइरंआ गुरै जायो अब्लाहाय जों बेखौ खायफा थखिफ्राव देयो नङाबा खायफा उवालफ्राव देयो। माइरं माइरङा रुइबाथाय जोङो बेखौहाय देना लानोसै आरोना आरो दिखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओं जोंनि दाउ आरो मेवाइ जेखौ जों मादोंमोन जेजों जों संगोन । बेखौ जोङो जगार खालामना लानोसै सुनानै मोजांनो। सुखांनायनि उनावहाय जोङो सारायावहाय थाव सामब्राम बानलु इफोरखौ होनानैहाय मोजां माबानोसै आरो दसेहाय सामब्रामा एसे खामफ्राम खामफ्राम जाजासेैहाय माबानोसै एवनोसै बेनि उनावहाय जोङो। दाउ बेदरखौ सिगां एवग्रोयो दाउ बेदराव जोङो।
सामब्राम ओ सामब्राम बानलु बिफोरखौ होजोबनानै दा बेदरखौ एवग्रोनोसै बिनि उनाव एसे एरनानै संख्रि हालदैखौनो होनोसै आरोना। बेनि उनावहाय जोङो मेवाइखौबो होसननो हाखायो दाउ जोंनो। दाउजों मेवाइखौ होसनखांनानै उनाव मोजां एरनानै एसे दै होनानैहाय। गोदौ होनोसै गोदौ होनानैहाय जेब्लाहाय मोजां गोदौवो अब्लाहाय बेदरा जेब्ला मोजां माबायो आरो मेवायाबो एसे रुयो अब्लाहाय जोङो। अनलाखौ होसनहरनो हायो जेखौ जों अनखौ देदोंमोन बेखौहाय होसनहरनो हायो। होसननायनि उनावहाय जोङो।
खारैखौबो होनानै लाखानो हागोन आरोना बेहायनो जेब्ला माबायो। अब्लानो ओमफ्रायहाय खोबनाङा माने खोबहाब खोबहाब खालामबाबो माने बारा खोबनाङा अनलाखौ मोनोना अनलायाबो गोदौफ्रुयो। ओमफाय आरो एरबाय थानांगौबो आरोना। मानोना अनलाया अना सिङाव गोदोनानै थायो नङाबा। एराबाथाय गथा गथा जायो होननानै जों मोनथिनो मोनो। बेखायनो जोङो अनलाखौ दसे दसे थफा थफा थानानैनो एरबाय थानांगौ जायो। एरै एरै। जेब्लाहाय जेब्ला गोदौवो घन' जायो अनलाया अब्ला जोङो। ओ बोथोरनि हिसाबजों जेनेबा दुन्दिया गोजां बोथोरावबा दुन्दियाफोरखौ होनो हाबाय। नङाबा गरम बोथोरावथ' जों दुन्दियाखौ मोननो थाङा। जोङो गंगार दुन्दियाखौ होयो जोंनि न'नि न'खर न'नि बारिफ्रावनो मोननो थाङो। गंगार दुन्दियाफ्रा स' जोङो बेफोर गंगार दुन्दिया नङाबा दुन्दियाखौ होनोसै आरोना। बेनि उनाव जेब्लाहाय। गंगार दुन्दियाखौ होखाङो बिनि उनाव दसे एरनानै गोदो होबावनोसै एरबाय थाखानांगौ जायो नङाबा गोदोयो। अनलाया एरै दसे गोदौ होबावनानैहाय गन' जाहैबाथाय जों अनलाखौ खांनोसै आरोना खांनायनि उनावहाय आं आं बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि अनला। आरो दाउ मेवाइ संनाया। आङो बुंनो सानबावदोंखि जोंनि गोदोहाय गोदोहाय माने दानि समावहाय बुंनो थाङोबा हटेलफ्राव जोङो थाङोबा। ओ गोबांनो बर' हटेल ओंखारबाय जेरै बाजै हटेल, आइ हटेल मेर्ला हटेल ओंखारबाय बर' मोनहैनाय जोङो दा नुनो थाङोखि अनला दाउ फोरा जोङो ओरैनो मोनजायो जेनेबा जों दस्रा ओंख्रि जागोनबाबो जेनेबा जोङो दाउ अमा बेदर ओंख्रि जागोनबाबो अमा बेदर जाहैनो थांबाबो जोङो बेनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला मेवाइ ओ नारजि अमा एबा ना बाथोन आरोबाव बेफोर मेरला ओंख्रि दङो जोंनि दोरोंयारियाव बेफोर नाफाम बेफोरखौ जोङो हटेलसफ्राव ओरैनो मोनो होननानै जों मोनथिनो मोनो आरोना माने बेफोरनि थाखाय जों फैसा होनाङा। ओरैनो जों बेलेग जानो जेनेबा जों दा बयलारफोर जाहैबाबो जोङो बेफोरखौ ओरैनो मोनजाजोबो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां।
औ नोंथा नोंथाङा आंनो फिफां गायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
मानि बागै नोंथां
फिफां गायनायनि बागै
अ नोंथां औ औ जागोन दे बिदिब्ला। ओ बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआवहाय एबा जोंनि जिउआवल' नङा ओ सुबुंनि जिउआवल' नङा जिब जिबि दावमा दाउसा गासिबोनि थाखायनो बे बिफां लाइफाङा जोबोद गोनां। ओ हां लानो थाखाय जोङो अक्सिजेनखौ बाहायनाय जायो ओ बे जोङो हां लानो थाखाय बे बारखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो। बेनिखायनो बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव एबा जिब जिबिनि जिउआव थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोनांथार। ओ बिफां लाइफांखौ जोङो बयबो सुबुङानो गायनांगौ। जोङो बेखौ दानफायलाबायनो नाङा। आ जुदि जोङो बिफां लाइफांखौ दानफैगोन अब्ला जोंनिनो खहा एबा जिब जिबिनिनो खहा। बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ जेसेबां हायो एसेबांसो गायबाय थानांगौ। ओ जोङो आथिखालनि मुगायाव गोबां नुनो मोनगासिनो दं दि ओ बिदिनो हाग्रा एबा जाहार बारिफोरखौहाय ओ स्रांनानै एबा दानफायस्रांनानै गोबां सुबुंनि ओ गोबां सु हारिनि सुबुंफोरा न' बां लुहैगासिनो दङ' दंफां लाइफांफोरखौ ओ फानलागासिनो दङ'। बेबायदिनो ओ बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावाब्ला गाहाम। मानो होनोब्ला बे फोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावोब्ला जोंनिनो खहा। जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो हां लानायाव जोंहा एसे जेंना गोलैगोन एसेल' नङा गोबां जेंना गोलैगोन। बिदिनो ओ सान्दुं गोसाब्ला जोङो बिफां बिफां लाइफांनि न' सायहायाव जों थांनानै थानो हायो एबा जिरायनानै जिरा ला थ'नो हायो। बेबायदिनो हाग्रा बंग्राफोरखौ सिफायनानै सुबुं माहारिया थायोब्ला ओ हाग्रानि जिब जिबिफोर जेरै ओ मै मोसा लख्रा ओ बेबायदिनो गोबां मै गोबां जिब जुनारफोराहाय मा मायाव थागोन बिसोरो हाग्रा गैयाबा। हाग्रा सिं हाग्रा सिङाव जे बिसोरो थायो हाग्रायानो बिसोरनो बिसोरनि जिउ होनजायो। ओ हाग्रा गेजेरावसो बि थानानै सिखार खालायनानै जायो बेफोरबायदिखौ बिसोरो ओ सुबुं माहारिया दानस्रांनानै न' बां लुैहोयोब्ला ओ बिसोरो थांनोनो जायगा मोननाय नङा बि सोरो ओ जोंनि बे सुबुंफोर थाग्रा मानसिफोर थाग्रा न' खरावसो फैनानै एबा गामियावसो फैनानै बिसोरो खैफोद एबा औ ओ न'फोरखौ बुखारस्रांफैगोन उरख्रांफैगोन ओ बेबादिनो मानस फोरखौ गाथारलांगोन बेबायदिनो गोबां जेंनायाव गोलैनो हागौ। बिफां लाइफांफोरखौ दाननाया गाज्रि बेखौथ' जों बयबो मिनथि गायो नाथाय माखासे ओ अख्रा सुबुंफोर दं एबा माखासे गैजारोङि सुबुंफोर दं। ओ जाय गावसिनि उदैनि थाखाय बिफां गिदिर गिदिरखौ दानफायनानै ओ बिसोरो ओ ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय बन गैयाबा बन बनावबो अर अरावहाय ओ बनजुनो थाखायबो बाहायनाय जायो बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा आ दंफां गिदिर गिदिरखौहाय हाखावनानै बाथाम एबा थौथा बानायनाय जायो‌। बे थौदाखौ बिसोर रो ओ फाननानै गावसिनि बे जिउआव आंखाल जानाय ओ आंखाल जानाय माखासे रांखान्थियारि जेंनाफोर खौ सुस्रांनायावहाय हेफाजाब मोनो। गावसिनि थांना थानायाव जेरै ओ ओंखाम बोथिसे बायनो थाखाय बिसोरो ओ फैसा मोननो हायो बे बाथाम बायनाय थौथा बायनाय फाननायनि ओ फैसाजों बिस सोलो ओंखाम बोथिसे माइरं बोथिखौ लाबोनानै जाफैनो हायो बेबायदिनो ओ जानायल' नङा बिसोरो गावसोरनि जिउआव बेबायदिनो जेरै गाननाय जोमनाय ओ बिसिनि न' बां फाहामनाय ओ आरो दंबावो गोबां जेरै इयुनावहाय गावसिनि फिसाफोरनि थाखाय रैखा खालामनानै दोननो थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावो ओ बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौ मावोब्ला एबा जोंनि साखाथिफ्राव सोरबाफोर सुबुंफोरा बे फोरबायदि खालामबायोब्ला जोङो बेखौहाय ओ माखासे आयेननि राहा लानाया गाहाम मानो होनोब्ला सानफा एफा बेबायदि ओ बिफां लाइफांफोरखौ दानफायलाबाय थायोब्लाथ' जोंनि बे बुहुमा जोंनि बे आबहावाया गाज्रि ओ जालांगोन। जेरैहाय बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा माखासे खरान बोथोरफोरा जोंनिनो खहा जागोन हा फोरा रानखावगोन फोरा रानखावोबा जोंहा आबाद ओ आबाद मावनायफोरावबो जोंहा मोजां जाया। बेबायदिनो थांनानै थानायाव गोबां ओ जेंनायाव गोलैनोहा गै गैयो बिफां लाइफां दानफायनि गेजेरजों ओ बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांखौहाय गायलांबाय थानांगौ जोङो बेफोरबायदि बिफां लाइफां गायनायनि नि थाखाय एबा फायनाङा होननानै जोङो सुबुं समाजावहाय माखासे ओ फोरमायथिनानै माखासे खोथाफोर फोरमायथिनानै होनांगौ गामि गामि थांनानै जोङो ओ सुबुंफोरखौ ज' ज' खालायनानै जोङो फोरमायनो हायो। जे बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनो नाङा। जेसेबां हायो जोङो एसेबांसो फिफां लाइफांफोरखौ ओ जोंनि सोरगिदिं गायनांगौ जानला मानला बेबायदि दानफायो दानफायला बायनो नाङा दानफायाब्ला जोंनिनो खहा जायो। बेबायदिनो जोङो गामि गामि थांनानै जोङो ज' ज' गोरों गोरा सुबुं खौरां जोङो ज' ज' लोगो लालायनानै ओ गामि गेजेर गामि गफा सुबुंफोरनियावहाय जोङो माखासे एवार्डने जेन'बा माखासे फोरमायथि सांग्रांथि बेफोरबायदिखौ जोङो होनो हायो।
औ औ
ओ जेनेबा बिफां लाइफांखौ दानफायनो बेबायदि आरो ओमफ्राय ओ आरो बुंबावनांगौ जोङो जेसेबां हायो जोंहा फिसा फिसा एबा बिफां फुलिफोर लाबोनानै जोङो गायफैनांगौ। जोङो बिफांफोरनिफ्राय ओ बेबायदिनो माखासे बिगांफोराथ' जोंहा फिथाइफोरबो होयो। ओ बिबारफोरबो होयो जाय समायना रमायना नुहैयो आरो फिथाइफोर होयो जेरैहाय ओ थाइजौ खान्थाल बेफोरबायदि बिफांफोरखौबो गायफैनानै लानांगौ। जाहाथे बेफोरबायदिनि फिथाइनिफ्रायबो जों बिफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ बैखौहाय फाननो हायो एबा हाथाय बाजाराव जोङो लांनानैहाय फानहैनानै जोङो रां मोनगोन जोङो बे रांखौ जोंनिनो बे थांनानै थानाय ओ थांनानै थानायावहाय‌ आंखाल जायोब्ला जोङो बेखौनो बाहायनो हायो। बेबायदिनो गोबां आरो बेनिखायनो जोङो बेबायदिनो जानला मानला बिफांफोरखौल' गायालासे जोङो जाजाग्रा फिथाइफोर जायखौ मोननो हायो बेफोरबायदि बिफांखौबो गायनो हायो जेरै बेफोरबायदि बिफांफोरा जोंनियाव दङ थाइजौ